औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ खोनाबाय दे
ओ नोंथां बिदिब्ला जों दायो बर'फोरनि ओ बर'फोरनि ओंखाम गोरलै जानायनि सायाव सावरायजागोन नामा?
सावरायजागोन नोंथां
औ बिदिब्ला जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जेरैबायदि ओंखाम गोरलै जाबोदों बेफोर ओ बेफोरनि सायाव नोंथाङा मा मिथिगौ ओ नोंथांमोननि जायगायावहाय बोरै ओंखाम गोरलै जानाय जायो बेनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ हागोन नोंथां हागोन नोंथां मानोना बर'फोरा मोनसे गाहाय आबाद हारि आ गाहाय आबाद आ फोलेरनि हारि होनना बुंनांगोन बिनि थाखायनो बर'फोरा आबाद जों जाहाथे आ गोथौ सोमोन्दो थायो बेबायदिनि थाखायनो जाहाथे ओंखाम गोरलैखौ जोङो ओ मोदायनो बावनानै जोङो ओंखाम गोरलैखौ जानायग्रोनायखौ जों नुनो मोनो आहाम बेबायदिनो जोंनिथिंजायबो ओंखाम गोरलैखौ जोङो जेब्ला माइख खौ जोङो गायखांनानै जोङो आ जेब्ला समनिफ्राय आ मारा होखांनानै ओ जेब्ला जानो जानो थाखाय जोङो ओ जुरिजेनगोन अब्ला बै जाजेननाय टाइमावहाय जेब्ला जोङो ओ जेब्लाबो जोङो इसोरनो बावगोरनाय जायो बे बावउगोरनाय आखौ जा जायो बेखौनो जोङो ओंखाम गोरलै जानाय होनना बुंनाय जायो बिदिनो खाम गोरलैयाव जानायावहाय जोंनिथिंजाय आ बिदिनो आ गिबि गिबि सुबुंफोरा जोंनिया ब्रम्ह धर्मआ आवाथि सावग्रोनाय जायो बिदिनो बाथौआरिफ्रा बाथौआव फुजा होनाय जायो बिदिनो खायसे खायसे आ बाथौआरिफ्रा बोलि होननायावहाय दाउ हाथारनाय बायदि आरिखौ नुनो मोन्नाय जायो बिदिनो जोंनिया जेब्ला ओंखाम गोरलैयाव ओंखाम संनो नागिरो अब्ला बैयावहाय ओ दैखराव फुजा होनाय जायो गय जरा फाथै जराथु बाथि सावनानै इसिङावबो फुजा होनो। बिदिनो जेला ओंखाम संगोन बैयाव अगदाबखौबो लिरसनानै न' बां लिरसनानै फुजा होनाय जायो। जै बिदिनो बै फुजा हाखांनायनि उनाव संगोन संनानै बिदिनो गामिनि मानसिफोरखौ लिंनानै बिदिनो आ बेदर आरि जानाय लोंनायनि गेजेरजों मानसि- फोरनो जाहोस्राङो आरो न'आवहाय बिदिनो जाय जाय बिदिनो खाथि खालानि मानसि सोरबा बिदिनो गावनि न'खरनि मानसिफोर बैसोरखौ लेंनानै जोंनिया ओंखाम गोरलैखौ जोनो जायो बिदिनो नोंथांमोननि ओंखाम गोरलै जानायाव मा मा ओंख्रिखौ आं जानायखौ नुनो मोनो नोंथां?
जोंनि गामियावहाय बेबायदिनो मु ओ मुला बेदरनि ओ अनला बेफोरबायदि जानायखौ मोनो। ओ गोदो - गोदायनिफ्रायनो ओंखाम- गोरलै जानावहाय जोंनि गामियाव मुला मुला अनलाखौ जाबोदों बेबायदिनो अमा बेदर आथिखालावथ' गोबां जानायखौ नुनो मोनो जेरैबायदि- उ अनलायाथ' थाखाबायनो अनलाजों लोगोसे। दालि ओंख्रिबो थायो बेजों लोगोसे अमा थायोब्ला नाबो थायो बेफोरबायदिनो। खायसे ओ बबेबा समाव दाउ बेदरफोरबो थायो बेफोरबायदिखौ जोंनि गामियावहाय नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां मोनो ओ औ खोनादों नोंथां ओ बिदिनो जोंनि गामियावबो ओ ओंख्रि जानाय होनोब्ला बिदिनो अन अनला ना अनलाजों नाजों बांसिन संनाय जायो आरो। बेदरखौ बिदिनो मुलाजों एवनाय जायो। फ्रम फ्राम एबा जब जबनो बिदि जब जब एवनाय जायो बिनि गेजेरजों आरोबाव बुंनायावनो थाङोब्ला जोंनिया बै था गान्दा बेखौ जाथारो आरो थाख गान्दाजों बिदिनो अम मा बा दाउ बिथि आरो ना आरि होननानै जोंनिया थाखा गान्दाजों जायो। आरो बिदिनो जोंनिया ना फिसा जानायनि मोनसे खान्थि दं आरो ना फिसाखौ मोनजायोब्लायनो बर'फ्रा जोंना सुबुंफ्रा लकेल ना बिदिनो फिसा फिसा बायनानै जायो बिदिनो जोंनिजोंहाय बिदिनो मोनसे फोथायो बिदिनो। मा होननानै बुङो ना फिसाखौ बांसिन जायोबानो एरो आरो सुबुंफोरखौबो बांसिन जाहोनो हायोब्ला मानसिया मावनाय दांनाय आरो आइ गोनां जायो होननानै बिदि होननानै फोथायो जोंनिथिंजाय, बिदिनो जोंनिथिंजाय बिदिनो ओंखाम गोरलै जानायाव इसेंमानि नियमथ' गैया बिदिनो दंब्लाबो अ मोनसे नियम दंमोन नोंथाङ। जेब्ला ओंखाम गोरलै जायो अब्ला फार्स्ट जाजेननायावनो जोंनिया। गलियाव मोसौनो जुथुमनानै ओंखामखौ ओंखामजों संख्रिजोंहाय ओंखाम गोरलैखौ। जाहोहैग्रोनाय जायो, मानोना? मोसौफोरनि गेजेरजोंसो जोङो बैफोर आबादफोरखौ मावनानै मोनजादों मोनलोंदों बिनि थाखाय। जोंनिया गिबियावहाय मोसौफोरनो ओंखामखौ जाहोग्रोनाय जायो बिनि उनावसो मानसिया। जानाय जायो आरो जा न'खरहावहाय थैनाय सुबुं फोर दङ बैफोरनोबो जोंनिथिंजायहाय बाउनाय जायो। बावनायनि गेजेरजोंसो जोंनिया ओंखामफोरखौहाय बिदिनो मानसिफोरनोबा बिदिनो लेंनाय मानसिफोरनो जोंनिया जाहोनाय जायो आरो। नोंथांमोननिया बेबायदि नेमखान्थि बाहनाय दंना गैया नोंथां?
ओंखाम गोरलैखौथ' आघोन दानाव जानाय जायो जायो नालाय नोंथां
औ नोंथां
बे ओं ओ ओंखाम ओ बे ओ फार्स्टआवनो ओ जोंनिया बाथौआवहाय आर'ज जानानै बिनिफ्राय ओ बिनिनो खायसे गामियाहाय जोंनि ओनसोलाव माने खायसे गामिया बे आर'जोब खांनानै बेलासिनो ओंखाम गोरलै जायो रायजोओ रायजो गामि गंसेनो बिनि फ्राय जुदि ओ जुदि बे खालि मंगलबार बारायब्ला बिनि अखा अखानायै जानाय नेमखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिनिफ्राय गामियावनो खायसे खायसे न'खरा गावबा गाव गावबागाव न'खरावनो ओंखाम गोरलै जाहोनायखौ नुनो मोननाय जायो जेरैबायदि गामिनि गथ' गथाय गामिनि सानैसो सुबुं आरो ओ सानैसो सुबुंफोरखौ लिंनानैहाय ओंखाम गोरलै जाहोनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि गामियावहाय नफा नफा होयोबाबो बेबायदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ जोंनि गामियावहाय रायजोआवनो ओंखाम गोरलै जाबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां ओ बिनिफ्राय ओम ओंखाम गोरलै जानो थाखाय जोंनिया रायजोहैनो ओ रायजोहैनो माइ हाथिंनाय जायो माने हौवाफोरा माइ हानानै बे माइ मोन नायखौनो फाननानै एबा बेफोर फाननानै बे फैसाजोंनो ओंखाम गोरलै जायो आरो नों बेबायदिनो ओ ओं ओंखाम गोरलै जानो थाखाय ओ रायजोआवहाय फैसा ओ थायो नालाय रायजोआव फैसा बे फैसाजोंनो बायदिसिना। बायनानै बेदरफोरखौ बायनानै जुदि फैसाया थोआ जायोब्ला इसे इसे खांनानै बेफोरबायदि। खालामनानै जोंनि गामियावहाय ओंखाम गोरलै जानायखौ। जानाय जायो नोंथांमोननि गामियावहाय बोरै ओंखाम गोरलै जानाय जायो।
जोंनि गामियाव नोंथां जोंनिया बिदि रायजोयैनो जानाय गैया नोंथांमोननियाव रायजोयै ज' ज' जायो नामा।
औ औ नोंथां।
जोंनियाव माने गाब न'खराव न'खर बाय न'खर गावनि गावनि न'खर ओ बिदिनो फुजा‌। होनानै गावबागाव बिदिनो जा खाथि खानि मानसि। बा गावसिनि न'खरनि मानसि बेदिखौल' लिंनानै जोंनियाव आथिखालावहाय बेफोर ओंखाम गोरलैखौ। जानायखौ ओ जों नुनो मोनो। बिदिनो नोंथांनाव आं मोनसे खोथा सोंनो सानदोंमोन। ओ बिदिनो ओ ओंखाम गोरलैखौ माखासेफ्रा बि। बिदिनो सोरबा सोरबा बुङो ओंखाम गोरलैया नोंथांनि बायदिबा मोनसे फोरबो ना आसार ओमफ्रायसो। फोरबोआ फोरबो मा ओमफ्रायसो मानि थाखाय आसार बा आसार नोंथां एसे बेखौ बुंनो हागोन नामा।
बेखौथ' ओंखाम ओ बेखौथ' खायसे खायसे बुङो ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो खायसेबा। बुङो बियो आबादजों सोमोन्दो थानाय। खायसेबा ओ खायसेबा बुङो ओ बेखायनो आं कनफिउस जायो नोंथां।
अ।
मानो होनबा ओ मानो होनबा खायसे ओ बेखौ ओ ओंखाम बांसिनानो ओंखाम गोरलै जानाय। फोरबो होननानै बुङो आरो खायसेया ओंखाम गोरलै ओ। जा ओ ओंखाम गोरलै जानायखौ आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबो होननानैबो बुङो आरो नों।
अ नङा नोंथांनि बायदिब्ला माने। आं बुंनो सानदों माने नोंथांनि बायदिब्ला ओंखाम गोरलै जानाया माने मोनसे फोरबो ना मोनसे आसार। बेफोरनि गेजेराव मोननैनि गेजेराव मा फारागथि दङ नोंथांनि बायदिब्ला साननानै नाय मोनसेया। फोरबो मोनसे आसार फोरबो जाहाथे जाथावोब्ला मानि थाखाय फोरबो जाथावो आरो आसार जाथावो मानि आसार जाथावो।
मानोना मानोना बे मानोना बेखौ आसारखौनो होनना बुंनांगोन। मानो होनोब्ला बेवहाय। जोङो ओ जेरैबायदि बैसागु फोरबोआव रंजा बाजा खालामो नाथाय आघोन फोरबोआव बेबायदि। रंजा बाजा खालामनाय जाया बेयाव ओ ओ ओंखाम। गोरलै ओ बाथौआव फुजा होखांनानै आघोन दाननि नय थारिकाव फुजाखौ होनाय जायो। बेबायदिनो फुजा होखांनानै ओंखाम गोरलै जाखांनानै फुजा होखांनानै ओंखाम गोरलै जाखांनानै। ननैनो स्र ओ स्र जोबस्रां लाङो माने बेफोरबायदि बैसागु। फोरनि बायदि रंजा बाजा खालामबाय थाया बिनिखायनो आं बेखौ। सान साननानै हमदांनाय बायदिब्ला आसारखौनो होनना।
नंगौ नोंथां नंगौ आसारानो बे नोंथां माने बेयो माब्लाबाबो फोरबो जाथावना। हाया माने फोरबोब्ला मोनसे जोङो फेस्टिभेल माने। जा मोनसे फोरबोखौ जोङो खु़ रंजायै बाजायै खुंनानै जायो बेखौसो फोरबो होनो। मानोना बेहाय जोङो रंजाया बाजाया जायालासिनो जोङो बेखौहाय जोङो। ओ माखासे न'खरैनो ज' मो खां नायलाय नायलाय बाहाय ओंखाम जानाय बेखौसो जोङो नुनो मोनो आरो। बिदिनो बाहाय जोङो बांसिन रंजानाय आरो जानाय लोंनाय। बाहाय बाहागो मोना बिनि थाखायनो जों बेखौ। माने मोनसे आसार मोनसे आसारनि गेजेरजोंसो बेखौ फालिलांनाय जायो। आरो बियो गोबाव सम थाया माने बियो न'खर थाब्लाबो थायो आरो गोबाव समानो नाथाय बियो मोनसे न'खराव बिदिनो जोंनिजों मोनसे न' न'खराव खनसेल' खुंनाय जायो नालाय बिदिनो ओ जोंनिया ओ बेखौहाय इसेबां मानि फोरबो हिसाबै फालिनायखौ जों नुनो मोना। बेखायनो बेखौ मोनसे आसारखौनो बुंनांगोन आरो। फोरबोब्लाथ' मोनसे औ नोंथां बुं
जागायाव ओंखार जानायखौ आरो गुबुन मुङै बुंनाय जायो नामा?
बुंनाय जाया नोंथां बे ओंखाम गोरलै जानायखौ ओंखाम गोरलैखौनो बुंनाय जायो। जोंनिथिं जाय नोंथांमोननिथिं बिदिनो आलादायाव गुबुन मुं दंबावो नामा नोंथां?
बिदिनो खोनानो मोननाय बायदिब्ला खायसे खायसे गामियावहाय नेउन होनायबो होननानै बुंनाय खोन बेनिफ्राय जों जोंनि गामियाव मइेनलि ओंखाम गोरलै जानायखौनो होननानै बुङो आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथां नोंथांमोननि ओंखाम गोरलै जानायखौ माब्ला जानाय जायो नों
जोंनियाबो जेब्ला जोंनियाबो जेब्ला दहाय नोंथां बुंनाय बायदि बिदि आघोन दाननिफ्रायनो जानाय जायो बिदिनो आघोन दानानिफ्राय जानानै बिदिनो सोरबा सोरबा मानिनानै दोननानै उनावबो जानाय बेबायदि दि नेम खान्थिखौ नुनो मोनदों। जोंनियावहाय बिदिनो सोरबा सोरबा बे मासाव जास्लाबनो हायाबा जोङो उनावहाय जानो थाखाय माखासे नेमखान्थिनि गेजेरजों जोङो मानिनानै दोननानै बेखौ उनाव जानाय बेखौबो नुनो मोन्दों आरो। ओमफ्राय आं नोंथांनाव दहाय मोनसे खोथा खोनानो मोनदोंमोन माने जोंनियाव बिदिखौ बानाया नालाय नोंथाङादि बुंदोंमोन दहाय रायजो बिदिनो ओंखाम गोरलै जानो थाखाय माखासे माइ खौ फाननानै जे ओंखाम ओ ओंखाम गोरलै जानो फैसाखौ माबानानै इ बेजोंनो ओंखाम गोरलै जायो बिदिनो बिथांमोननियावहाय माइ गोरलैखौ फान ना माइ बोराइखौ फानो मान जोंनिजोंथ' माइ गोरैखौ ओंखाम गोरलै जायाबा फाननो मोन नालाय। खायनो नोंथांनाव सोंदोंमोन आं।
जो ओ माइ ओ गोरलैखोनो मानो होनब्ला जोंनिया गुबुन गुबुन जायगा यावहाय माइ हायैनानै बे माइखौ मोनबोनायखौहाय फाननानै बे फैसाजों जानाय जायो आरो नोंथां।
अ माने ज' ज'यै नोंसिनिया माइ हायि आरो गुबुन गुबुन जायगायाव बिदिनो थिखा लानानै।
ओं ओं खाथि खाथि गामिफोरावबो माइ हाहैयो माने बेफोर माइखौनो फाननानै जायो, एबा ओ थाखानाय रांजोंबो जायो एबा ओ बोसोरफ्रोम बो बिदिनो जाया माने ओ खायसे बोसोरावहाय फै ओ दोनखानाय फैसा खौ लाखिनानै बे फैसाजोंनो खरस खालामनानै जानाय जायो बे माइखौ ओमफ्राय लाखिफिननाय जायो आरो।
उ ओमफ्राय नोंथांमोननियावहाय लाइजौ लायजों जायो ना थोरसियाव जायो आथिखालनि मुगायाव?
जों ओ जोंनि जाय माबायाव जायो ओइ बे थालिर दना।
थालिर दरना अ जोंनियाव माने लाइजौ लाइायाव जानायखौ नुनो मोनो आरो। नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां जोंना स माबो जाबाय बुंनांगोन।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दसे सम होनायनि थाख
गोजोननाय थाबाय नोंथांजों ओंखां गोरलै जानायनि सोमोन्दै गोदान गोदान बाथ्रा मिथिनो थाखाय। गोजोन्थों।
गोजोनबाय ओं।